हेलौ
औ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां। नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम नामा?
दाथ' ओरैनो जेबो खालामाखै ओ ओरैनो जिरायना दं आरो।
औ ओ नोंथाङा फ्रिबा नोंथां मोनसे आयदानि सायाव सावराय‌नो मोनथाम
औ हागोन नोंथां।
औ ओ नोंथाङा ओरैनो बर'फोरनि ओंख्रियावहाय मा मा ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो?
आंथ' ओरैनो ओ अनलाजों मेवाय, ओ अनलाजों दाउ, सबायजों सबायजों दाउ ओमफायो नार्जि अमा, नार्जि अमा, ओमफायो साम' सबायफोरखौ जानानै गोथाव मोनो आरो माने।
औ औ।
बर'नि ओ बेफोरथ' बर'नि ओ अनलाजों दाउ बेफोरथ' बर'नि ओंख्रि जाखा बाय नालाय। नोंथाथ' मिथिगौ जानो हागौ? अनलाजों दाउ, सबाय-सबायजों साम' बेफोरथ' बर'नि जा जाग्राफोरनि मादाव मोनसे आरोना।
औ औ।
अ माने बेफोर सिनायथि आरोना। माने ओ अनलाजो अनलाजों दाउ बे बर'नि आदार बर'नि ओंख्रिफोरनि मादाव सिनायथि आरोना। माने जेरै जोङो अबावबा
गिदिर गिदिर प्रग्राम जायोबा ओंख्रिफोरनि बादायलायनाय होगोन। ओ जोङो बादायलायनाय हो ओ बादायलायनाय होगोन बादायलायनाय होनायाव जों बेफोरखौनो संनानै बेफोरखौनो हारि ओ जेरै हारिमुफोरनि बागै बेफोरखौनो दिन्थिनानै हैनो हायो आरोना जों। माने बेलेग जायगायाव इदिनो ओ बादायलायनाय थायो आरोना ओंख्रिफोरनि बागै बादायलायनाय थागोन। ओ सोरबाफोर बायदिया सबायजों साम' बेफोरखौ संगोन सोरबाफोर बायदिया आ दाउ अनला बेफोरखौ संनानै माने बादायलायनायाव बाहागो लायो आरोना। नोंथांङाबो नु नोंथांङाबो नुदो जानो हागौ? जेरै बैसागु बैसागु फांसनफ्रावनो जेरै ओंख्रिफोरनि बादायलायनाय इफोरबायदि होयोना।
औ औ।
अह माने
बेफोरखौ जानानै गोथाव मोनो आरो। माने ओ नोंथाङाबो मा मा ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ। ओ नोंथाङा बु ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बेफोरबायदिनो अ' साम'जों सबाय, अनला मेवाइ दाउ आरो नारजिजों अमा आरो नाफाम बाथोन बेफोरखौनो बर'नि ओ मुंदांखा ओंख्रिफोर खौनो आंबो जानानै खोब गोजोन्नाय मोनो ओ मोजां मोनो।
औ।
आरो आङो बेफोरबायदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर ओ मैथाफोर मैथा गोखै बा मैथा बांगाल बेफोरथ' गोबां एभेलेबोल मोनो नङा होमबा नों
औ
नोंथां औ। बेफोरखौहाय गोथाव मोनो। ओ ओरैनो बुङोबा बेबायदिनो जोङो ओ बर'फोरनि ओंख्रि होनोबा नाफामजों ओ नाफामफोरखौबो जोङो जानानै गोथाव मोनो बा नाफामाबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि बा ओ गनायजानाय ओं ओंख्रिबा बाथोन नङा होमबा, बेखौ बयबो जानानै गोथाव मोनो आरो बियो मोनसे फेमास ओ बा थोन होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि बर'फोरनि बाथोन दंबावो। गांजेमा, सेंखावरि बेफोर खौबो जोङो जानानै गोथाव मोनो बा बेफोरखौ जोङो मुंदांखा नो आरो। दा ओ औ बुंनो हानगोन नोंथां।
ओ माने जोङो जेरै ओ अनलाजो अनला अनलाजों औवा मेवाइ। बेफोरखौ संनो थाखायबो जोङो जेरै औवानि ओ औवा बुरखानि मेवाइनि गोनांथि जायो। बे आरो उम जोङो जानो जों जेब्ला अनला जों मेवाय जागोन। अब्ला औवा मेवाइनि गोनांथि जागोन नालाय जोङो औवा बुरखानि मेवाइखौ लाबोनानै संनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ।
अह। स आरो जोङो बे मेवाइखौनो औवा बुरखानि मेवाइखौनो जों आरो आसारबो बानायना दोननो हायो गोबाव सम जाजानो जेरै हानानै ओ
आसार बानाय आसार बानायनो गोबाव समसिम जाजानो थाखाय जों आसार खालामना नै दोननोबो हायो आरोना नोंथां आरो जोङो नोंथाङादि बुंदोंना नाफाम। आरो नाफामखौबो जोङो माने गोबाव सम दोननानै जाजायो आरोना।
औ औ।
नाफामाबो बर'नि बर'नि मुंदांखा बिदि ओंख्रिफोरनि मादाव मोनसे आरोना गोबाव सम दोननानै जाजानाय। बेफोरनो आरोना नारजि नारजियाबो माने गोबाव सम दोननानै जाजायो आरो ना।
औ औ।
नारजि ओ नारजि सं नार्जियाथ' नारजि फाथो गोखा नार्जि सं नार्जियाथ' फाथो गोखानि ओ हेफाजाबजों फाथो गोखाजोंसो जायो नालाय माने फाथोखौ खानानै फोराननानै जेब्ला रानगोन अब्ला बेखौनो जोङो जेरै नारजि इदि माबानानै संनो हायो आरोना बेनो नारजि जायो आरोना।
औ औ
औ नोंथांबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने अ नारजि अमा स माने अनला दाउ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ ओ नारजिखौ बुङोबा जोङो गिबियावनो जोङो फाथो मैगंखौबो जोङो फोराननानै नारजि जानो हायोबा नार्जि गोबाव समसिम जाजानाय जोङो फोरना दोनो नङा होमबा नोङो?
औ
औ जोङो नार्जिखौ जानोबा जोङो ओ बेफोरबायदिनो खायफा खायफाया हरावनो सोमनानै दोनो जाहाथे बे नार्जिनि जि गोखा बियो एसे खारनो थाखाय बा बिनि खालारा एसे खारनो थाखाय ओ खायफा खायफाया ओ सोमनानै दोनो आंबो बेफोरबायदिनो एसे सोमहाबना दोननानै ओ खारै एसे होनानै बेखौ ओ रुनाय बायदिनो दै एसे होनानै
मोनगोन आरो
औ
खोनादों खोनादों ना नोंथां?
औ खोन औ खोनादों।
औ ओ बेफोरबायदिनो औ खोना औ ओ नारजिखौ एसे रुनानै लाब्ला बेखौ ओ गेब्लेनायनि सागं जों जोङो एसे सानानै होयो आरो जाहाथे बियो एसे दोलो दोलो ओं ओ साओ गेब्लेनायनि ओ। बिनिफ्राय जोङो थाव पियास बानलु संख्रि होनानै अमा बेदरफोरखौ बा अमा बिबु खाय फाय अमा बिबुजों जायो खायफाया अमा बेदरजों जायो।
औ
अमा बेदरखौ मोजां एवना लाखानानै बिनिफ्राय एसे ओ बालौ संख्रि फियास मोजां होखानानै जोङो एसे मोजांनो दै एसे होनानै जोङो फोमो एसे ओ एसे मोनजासिम जोङो फोमोननानै बिनिफ्राय जि जोङो नार्जि ओ फोमो ओ रुनानै लादोंमोन बेखौ जोङो बेयाव होनानै होयो आरो बिनिफ्राइ ओ नार्जिजों ओ ओ नार्जिजों अमाजों एसे मिक्स जानानै मोजां गोदौबा जेब्ला बेदरनि एसे ओ रसा ओंखारगोन अब्ला जोङो बेखौ मोजां गोदौबा जोङो जेब्ला मोनगोन बेखौ खांनानै बेफोरबायदिनो खायफा खायफाया मस्ला होयो आरो खायफाया ओ गंगार दुन्दिया बा ओ दुन्दिया दुन्दिया थानाय समाव दुन्दिया होयो खायफा खायफाया।
औ
आरो ओ आरो जोङो अनलाखौबो बेफोरबायदिनो जायो जेरै ओ दिंखियाव देनानै लायो ओ उवाल गायहेनाव देनानै। ओ औवा मेवाइखौ फार्स्टआवनो जोङो दाननानै ओ ओ बिनि जा बिगुर थायो बेखौ गारनानै जोङो हानानै लाग्रोनानै बेनिफ्राय जोङो अनलाखौ ओ अनलाखौ दिंखियावनो देनानै लायो आङो दिंखियाव देना लानानै ओ-ओ गेब्लेबानो अना जेब्ला गेब्लेयो जों बेखौ खननैबा खनथाम सालियो आरो जाहाथे दोहो दोहो ओ-ओ गुरा जानायनि ओमफाय जेब्ला जोङो बै अनाहाय गुरा जायो अब्ला जोङो ओंख्रि संनो रेदि खालामो जेरै दाउ होयोबा दाउखौ खौ साफा खालामना लानानै जोङो दाउखौ एसे एवग्रोनानै थाव पियास बानलु संख्रि होखानानै एसे एवनानै बेयावनो जोङो ओ औवा मेवाइखौबो एवफानो हायो एव- एवफानानै ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो खायफा खायफाया बिदिनो अनलाखौ दै दैजों लगायनानै होयो बा खायफाया आखयावनो एसे एसे लानानै होयो आरो
औ
औ बिनिफ्राय जोङो एसे ओ अनलाया लदा खायैनि थाखाय जोङो एरबाय थानांगौ जायो आरो नोंथां
औ
औ बेफोरबायदिनो मोनबाथाय जोङो ओ मस्ला होनानै ओ आरो दुन्दियाफोर बा गंगार दुन्दियाफोर होनानै खांनानै खांनानै दोनो आरो
औ बेफोर बेफोरनो जाबाय बर'नि ओंख्रि बर'नि ओंख्रि ना बेफोरखौ जानानै बर'फ्रा मोजां मोनो माने अनला-अनलायाथ' बर'फोरनि बर'फोरनि मोनसे सिनाय- थि ओंख्रिखा माने बर'फोरा बे अनला ओंख्रि बेखौ जानानै मोजां मोनो जेरै ओ हाथासुनि हाबाफ्राव अनला ओंख्रि जायो आरो नार्जि जेरै मानसि थैनाय ओ बेफोराव जायोना नार्जिफोरखौ ओ आरो अबा हाबा खेराइ बेफोराव अनला बेखौ बाहायनाय माने जों नुनो मोनबोदों आरोना आरो दानि ओ दानि जुगावबो जों अनला बाहायनाय दाबोथ' सोलिगासिनो दङ अनलानि जा अनलानि बा जानाय माने बाहायनाय हाबा खेरायाव दाबो हाबायाव जों अनलाखौ बाहायनाय जों दा दाबो नुनो मोनो आरो ना दे होमबा नोंथां समाबो जाबाय
औ नोंथां थारैनो औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ